औ नोंथां।
ओ नोंथाङा खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों।
औ ओ फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय।
औ नोंथां आंबो नोंथांनिसिम फुंनि गोजोन हामलायनायखौ जासि हरनाय थाबाय नोंथां।
औ ओ नोंथांजों आङो कल हरनायनि गुबै जाहोनानो जादों
औ नोंथां।
औ ओ नोंथांजों आङो दावबायनायनि सोमोन्दै एसे एसे रायलायनो नागिरदों। नोंथाङा एसे सम होनो हा औ नोंथाङा एसे सम होनो हागोन ना?
औ नोंथां होनो हागोन सम।
औ ओ दावबायनाय होननानै बुङोब्लाथ' नोंथां जोंहा दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम ओ हान्थिनाय बा ओ दावबायनाय, बेरायनाय बा दावबायनायखौनो जोङो दावबायनाय होननानै बुंनाय जायो, नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां।
औ जोङो दावबायनाय होननानै बुङोब्ला खाय ओ खायसेया जोंना दावबायनायावहाय खायसेया खामानिनि थाखाय थांनाय जायो बा खायसेया ओ नायगिदिंनो थांनाय जायो बा खायसेया रंजानो थाखाय बा लावखार ओंखाम जानो थाखाय थांनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
औ जोंनो गोजानाव थांनो थाखाय ओ खायसेया जोंहा खाथि खाथि, खाथि खालानि जायगाफोरावनो बेरायनाय बा दावबायनायखौ नुनाय जायो बा खायसेया गोजानाव दावबायनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
औ ओ खो खाथि खाला जायगायाव जोङो दावबायनो थाखाय जोङो लांफानांगौ मुवा बेसादफोरानो जादों ओ मेडिसिन बा मुलिफोर बा दै ओ जाग्रा खाजा आरो गोजानाव दावबायनो थाखाय जोङो जि जोम कलगेट ब्रास साबोन आरो गावनि नांगौ मुवा बेसाद मोदोमाव फुनग्रा गासैबो मुवा बेसादखौनो जों लांफानांगौआ जोबोर गोनांथि जायो नोंथां आरो लोगोसे औ आरो लोगोसेनो मेडिसिन बा दै बा गावनि गासैबो नांगौ बुस्थुखौनो जों गोजानाव दावबायोब्ला जों लांफानाया जोबोर गोनांथार नोंथां।
औ नोंथां।
औ आरो जों लाव जानाय लावखार जानाय लावखार जानाय ओंखाम जानाय होनोब्लाथ' जोंहा न'निफ्रायनो जोङो गोबां मुवा बेसादफोर लांफानांगौ जायो मानोना जोंहा ओजोंहाय गासिबो मोनजोबाबो जानो हागौ बिनि थाखायनो जोङो ओजों जाहैनो थाखाय जोङो न'निफ्रायनो गोबां जानाय मुवा बेसाद बा लोंनाय मुवा बेसादफोरखौ जोङो लांफानायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो नोंथां
औ नोंथां
बेबायदिनो आङो आं आं दावबायनाय मोननैसो जायगायाव दावबायनो मोननाय जायगानि सोमोन्दै आं नोंथांनि एसे फोरमायनो सानदों।
औ नोंथां फोरमायजागोन
औ बेफोरबायदिनो खाथि खाला ओनसोलनि दारागाव हाजो होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा दारागाव हाजोआव हाजो दङ आरो बै हाजोआव गोबां रोखोमनि बिफां लाइफां गिदिर फिसा गुबुन गुबुन रोखोमनि बिफां लाइफां आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि दाउसिन दाउला आरो बै हाजोनि सेरजोंनो बोहैनाय जिरि जिरि दैसा आरो बै दैयावहाय दैमायावहाय जोङो गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन रोखोमनि गिदिर फिसा ना आरो गिदिर फिसा अन्थाइ बै दै सेर औ बै दै सेर सेर आरोबाव सुबुंफोरा गोबां गलाफोर होयो नोंथां ओ बैयावहाय जोङो औ बैयावहाय जोङो गोबांखौनो गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरखौ लोगो मोननाय जायो बै दारागाव दैमायावहाय गोबां सुबुङानो दुगैनो थाङोबा लावखार ओंखाम जानो थांनाय खौ जोङो नुनो मोननाय जायो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
आरो बिब्दिनो सुखि हाजो होनोब्ला जोंहा सुखि हाजोआवबो हाजो आरो गोजौ गोजौ सिरिजों दावखोलाङोब्लाथाय मन्दिर शिब मन्दिर आरो गणश मन्दिर आरो ओ सिं खावनाय दैम हाजोनि गेजेरजों सिंखावबोनाय मोनै दैमा बेयावहाय गिदोर फिसा अन्थाइ आरो लावखार ओंखाम जानाय जायगा आरोबाव गोबां रोखोमनि बिफां लाइफां आरोबाव बै जायगायावहाय गोबां बैग्रि बिफांफोरखौबो जोङो नुनो मोननाय जायो
औ नोंगौ नोंथां
औ आरोबाव बैयावहाय जों गोबां गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि गला होनायफोरखौ जोङो नुनो मोननाय जायो बै गलाफोरावहाय जोङो गोबाङानो खायसेया बैग्रि फानो खायसेया खमला फानो खायसेया जि जोम फानो गोबां जाग्रा मुवा बेसाद फाननायखौ जों नुनो मोननाय जायो नोंथां
औ नोंगौ नोंथां
औ आरोबाव बै जायगायावहाय जोङो थांनानै नुनो मोनदोंदि बै जायगायावहाय गुबुन हारिनि खसाबखौहाय जोङो गाननो मोननायनि सुबिदाखौ खौबो जोङो नुनो मोननाय जादों नोंथां
औ
औ आरो मानास हाग्रामा होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा मानास हाग्रामाया ओ मुंदांखा आसामाव मुंदांखाखा बियो
औ नोंथां
ओ गोबां बिफां लाइफांजों बुंफबनाय मोनसे हाग्रामा गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि दाम गोसा बिफांफोरजों बुंफबनाय बियो मोनसे हाग्रामा आरो बैयाव थांनानै जोङो ओ दावराय आरोबाव गुबुन गुबुन रोखोमनि जिब जुनार जेरैहाय मै आरो मै जिबौ आरो हाग्रानि अमा हाग्रानि मोख्रा बायदिसिना गुबुन गुबुन रोखोमनि जिब जुनारफोरखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो मानास मानास दैमा औ आरोबाव मानास दैमा आरो बै दैमायावहाय गिदिर फिसा अन्थाइ आरोबाव ओ बैयावहाय गुबुन गुबुन रोखोमनि ना बैफोरबायदि गोबां रोखोमनि जिब जुनारफोरखौबो जोङो मानास हाग्रामायाव नुनो मोननाय जायो नोंथां
औ नोंथां
औ आरोबाव भैरब खुन्द' होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा भैरब कुन्द'आवहाय मोनसे मन्दिर दङ बेवहाय दालां दङ आरो बैयाव हाजो मोनसे हाजो दङ आरो हाजोनि सेरजोंहाय बोहैलांनाय जिरि जिरि दैमा गिदिर फिसा अन्थाइ बैयावहाय गुबुन गुबुन रोखोमनि ना गुबुन गुबुन रोखोमनि दाउसिन दाउलाफोरखौ नुनो मोननाय जायो आरोबाव बैयावहाय जों थांनानै गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरजों लोगो मोननाय जायो बा जगाजग खालामनाय जायो नोंथां
औ नोंगौ थारैनो नोंथां
औ आरोबाव मैना फुख्रि मन्दिर होननानै बुङोब्ला मैना फुख्रि खोनानो मोननाय बायदिब्ला मैना फुख्रि मैना फुख्रि मन्दिरा बै बैयाव थानाय फुख्रिनि थाखाय जोबोद मुंदांखा बैयावहाय बै मिना फुख्रियाव थाङोब्ला जोङो गिबियावनो जोबोर गोजौ हाजोजों दाव दावखोलांनांगौ जायो दावखोनायनि उनावहाय औ दावखोनायनि उनावहाय जों बेयाव मन्दिर नुनो मोननाय जायो आरोबाव गोबां फिसा फिसा मन्दिरफोरबो ओ खाथि खालायावनो दङ शिब मन्दिर बो नुनो मोननाय जायो आरोबाव ओ बैयावहाय फुख्रिबो नुनो मोननाय जायो गुबुन गुबुन रोखोमनि बिफां लाइफांजों बुंफबनाय बो बे हाजोआव बै मैना फुख्रि मन्दिरा दङ नोंथां औ औ आरो नोंथाङा बुंनो हागोन ना नोंथाङा मा मा जायगायाव बेरायनो मोनखो आरो माबोरै मोनखो
औ नोंथां आङो नोंथांनि बुंनाय बायदिनो बेबायदिनो ओ आं खाथि खाला ओनसोलाव ओं ओ थांनो बेरायनो मोन बै जायगाया ओ बिदिनो मानास हाग्रामा ओन दारागाव सुकि ओ बेफोरावहाय आङो ओ थांनो मोनदों काजिरङा जि जोङो दावबायनो थांनो होनबाथाय नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोङो दावबायनो थांनायाव मा मा मुवा बेसाद नांगौ जायो बेफोरखौ लांफानाय जायो जोंनो ओ गिबियावनो नांगौ जोंनो मुलि मुलि नांगौ दै नांगौ जि जोम नांगौ आरो जाग्रा खाजा नांगौ आरो लोगोसे जोङो अबावबा ओ स्कुल कलेजफोरनिफ्राय लांबाथाय जोंनो बहि पावटेन नांगौ जायो। आरो जोङो गोजान गोजान जायगा दावबायनो थाखाय जोंनो बे नांगो जानाय उम मुवाफोरा जेरै जोंनो मबाइलबो नांगौ जायो लोगोयाव मबाइलफोरखौहाय जोङो लांफानाय जायो। आरो लोगोसे जोंनो औ आरो लोगोसे जोङो बेबायदिनो ओ थाव फोरबा जाय खिजाया जोङो मोदोमफोराव बाहाय लाग्रा ओ लाग्रा मुवाखौ जों लांनाय जायो।
आरो जोंनो लोगोसे ओ कलगेट ब्रासफोरखौबोथ' नांगौ जाखायो नोंथां।
औ
आरो जोङो ओ बेबायदिनो दावबायनो थांनाया जेरै उम मोननै रोखोम थायो जेरै जोङो ओ अबावबा मोनसे खामानिनि थाखायबो जों दावबायनो थांनाय जायोबा जोङो पिकनिक जानो थाखाय बा जायगा दा जायगा नायगिदिंबायनो थाखाय जोङो थांनाय जायो।
औ थारैनो नोंथां।
औ नोंथां ओ बेबायदिनो जोङो बेफोरबायदि ओ दावबायनो थांनायाव जोङो ओ जोबोर मोजां मोनो गोसोखौ मानोना जोङो दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगाखौ जोङो नुनो मोनो नुनो ओ बेवहाय थांनानै जोङो ओ बेबायदिनो गोसोफोरखौहाय मोजां मोनो आरो जोङो गुबुन हारिनि सुबुंफोरखौबो लोगो मोननाय जायो। गुबुन हारिनि ओ रावफोरखौबोहाय एसे एनै मिथिनाय मोनो आरो लोगोसेनो जों बेफोराव थांनानै ओ जोङो जाम ओ जेरै जोङो बिदि बिदिनो हाग्रामाफोराव थांबाथाय जोङो जेरै बिफां लाइफां बायदिसिना जोङो नुनाय जायो जोङो बिफां लाइफां दैमा मन्दिर बेफोरख खौहाय जोङो नुनाय जायो लोगोसे आरो जिब जुनारफोरखौबो जों नुनाय मोननाय जायो। आरो लोगोसेनो ओ बेबायदिनो जोङो थांनानै बेवहाय जोङो मोनसे ओ
जोङो खन्थाइबो लिरनानै ओ लाबनाय जायो। बेनि समायना नुथायखौ नुनानै खायसे खायसेयाहाय बिदिनो रनसाय बायदि लिरना लाना फैयो बा खायसेयाहाय बिदिनो खन्थाइ ओ खन्थाइ आरो खायसेहाय मेथाइ खननो थाखाय मेथाइनि ओ बे नुथाइ समायना नुथायफोरखौ लिरनानै बहियाव लिरनानै ओ मेथाइ सुजुनो थाखायबो लिरनानै लाबनाय हानायनि खाबु मोनो नोंथां।
बेनो नोंथां।
औ नोंथां आरो लोगोसेनो जोङो बेफोरबायदि जायगायाव थांनानै जोङो ओ फट' भिडिअफोर लानाय जायो लोगोसे आरो दानाथ' ससियेल मिडियानि ससियेल मिडियाफोरावहाय फेसबुक इयउटुबफोरावहाय बेफोरखौ जोङो भिडिअ' खालामनानै बा फट'फोर माबा लानानै जोङो पस्ट बा स्ट'रि होनो हायो जोङो। औ बेफोरबायदिनो जोङो आरो ओ गुबुन गुब ओस जोङो जोंनि बे सुबुंफोरनो जों ससियेल मिडियायाव सुबुंफोरनो जों दिन्थिनो हायो जे बेफोरबायदि जायगाया समायना बा बेफोरबायदि जायगायाव फैनानै जोबोर मोजां नाङो। बेफोरबायदिहाय जोङो भिडिअफोर खालामनानै जोङो होनाय जायो आरो लोगोसे गोबां मेमरिस गोबां
मेम'रिसनि थाखायबो जोङो लाबोनाय जायो लोगोसे आरो जोङो बेफोराव थांनानैहाय जोङो न'आव फट' भिडिअ नायफैयनायनि थाखायबो जोङो थिखांना लाबोनाय जायो। बेबायदिनोहाय ओ जेरै मानास हाग्रामायाव ओ जोबोर दाम गोसा गोसानि बिफां लाइफां थायो गेदेर फिसा ओ बायदिसिना बिफां थायो।
औ नोंथां थारैनो।
औ नोंथां आरो लोगोसेयो ओ
जोङो ओ आङो उम खाथि खाला ओन ओनसोलावनो थांनो मोननाय बायदि सुकि हाजोआवहाय जोङो बेबायदिनो ओ बे जायगायाव थांनानै आङो जोबोर गोजोननाय मोनदों बिदिनो स्रि ओ दैनि जिरि जिरि ओ बोहैनाय आवाजखौ जों खोनानो खोनानानै जोबोर मोजां मोनो। ओह बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबायमोन नोंथां।
औ थारैनो नोंथां नोंजों रायज्लायनो मोननानै आं जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नोंथां आंबो नोंथांजों रायज्लायनानै मिन्थियै बाथ्राखौ मिन्थिनो मोनबाय नोंथां।
औ थारैनो नोंथां दे बिदिब्ला नोंथां।
औ दे बिब्दिब्ला